औ गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथां औ ।नोंथांनिसिमबो बाहरनाय थाबाय गोजोनथान गोजोन सा गाम हामलायनायखौ
अ दा आङो माने दा जोंनि गेजेरावथ' गोबां फरायनाया जोंनिया सोलायबोगासिनो नङा होमबा दा जेरै गोदो गोदायथ' गासिबो फरायसालियाव नो थांना फरायहैयोमोन नाथाय दानि दिनावथ' नोंथाङा नुखादों जानांगौ जोंनि फरायसाफोरा जानबुंनि गेजेरजों लोगोसे इन्टारनेट बाहायनानै कम्पिउटारफोरनि गेजेरजों फरायो नङा होमबा! दा बेनि सायाव जों दा एसे सावरायनो होननानै आं सानदोंमोन आरो नों थाङा सावरायनो थाखाय ओ सावजा-सावरायनो हागोन ना बे आयदानि सायाव नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां।औ औ आं औ हागोन नोंथां बिनि सायाव जों सावरायनो हागोन औ।
औ आं नोंथांनो नोंथांखौ अब्ला खावलायग्रोसै नोंथाङा जोंनि बे गोदान मुगायारि फरायनाय आरो जोंनि जि मान मा होन जोंनि दोरोङारि फरायनायनि गेजेराव मा फारागथि नुयो मोजां नुयो ना गाज्रि नुयो नो थाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां औ औ औ औ औ लाबायदों। अब्ला जोङो जेब्ला अनलाइन अनलाइन ना अनलाइन फरायनाय बा जों जामबुंजों जि फरायनाय आरो बिनि गेजेरजों आरो जितु जों फरायसालियाव थांनानै फरायनाय जोङो बेखौ नायोब्ला जोंहा गोबां फारागथि दङ नंगौ गोबां फारागथि दङ जोंनि मुगाजों जोङो जौगाबोनायजों लोगोसे जोंहा जिथु फरायनाय बेबो जौगागासिनो बा जेरै फरायसालियाव थांनायमोन दायो जोङो खिसुमान जोङो अनलाइनावबो फरायनाय जों बेखौ नुनो मोनबोदों नंगौ थारैनो जोङो बेखौ नायनो थाङोब्ला जोंहा जिथु फरायसालियाव थांनाय बेयो माने उन्दै समावथ' जोङो फरायसालिया सेथि जोंहा गोनांथि जोंहा जानानै दं आरो जोङो उन्दै सम बैसोब्ला जों जेब्ला साननानै ला जों फरायजेेननाय अब्लाथ' जोंनो जिथु अफलाइनाव फरायनाय बा जोंनो डाइरेक्ट जिथु स्कुल स्कुलाव थांनानै फोरोंनाय बेबायदि फरायक्षजोंहा जाया आरो जोङो जिखौ जेनेबा फरायसालियाव एसे सोलोंगोन बेबायदिनो जों सोलोंखांनानै जोङो लिरनायखौ बा सोदोबफोरखौ फरायनो आरो खिसुमान बाथ्राफोरखौ जों फरायनानै बुजिनो बा बेफोरबायदि जोङो जेब्ला अफलाइन बा जोङो फरायसालियाव थांनानै सोंलों अब्ला बेबायदिनो जोङो जेब्ला रोंगोन। अब्लासो जोङो जिथु अनलाइन जिथु फरायनाय अब्लासो जों बेयाव थांनो हागोन आरो। बिखौ बाद होनानै जों जुदि नाययो औ आरो बिखौ बाद होनानै जुदि जों नायोब्ला जेनेबा अनलाइन फरायनाय आरो अफलाइन फरायनाय जोङो ओ दानि जुग गाव जोङो बांसिनानो बिदि अनलाइनाव गोसो होनाय बा अनलाइनाव फरायनायखौ नुनो मोनदों आरो। मानो होनब्ला जोंहा खरसा हिसाबै नायोब्लाबो जोंहा खरसाया गोबां बिदिनो जिथु अफलाइननि खरसा आरो जिथु अनलाइननि खरसा बेखौ जों बि नायोब्ला जोंहा गोबां फारागथि दं आरो जोंहा अनलाइन जुदि जों खालामोब्ला जोंहा गोबां बिदि खम जों थांनायखौ नुनो मोनो। मोनो आरो जेरैहाय जेनेबा जोङो आं बुंबाय जे जेनेबा जे दाबल इ जिथु जोंहा मोनसे टेस्ट दङ आरो निट जोंहा जिथु मेइन जोंहा मोनसे एगजाम जि दङ बिसोर मोननैखौ एगजाम दा बुंसै आरो आङो जेनेबा बिसोर मोननैखौ जुदि जों नायोब्ला जेब्ला जोङो अफलाइनहै जोङो मोनसे इनस्टिटिउटआव थांनानै बा मोनसे कचं सेन्टाराव थांनानै जुदि जोङो डाइरेक्टहै जों जुदि फरायसालियाव थांनानै फरायहैयोब्ला जों जोंहा खरसाफोरा गोबां जों जानायखौ नुनो मोनो आरो जोंहा खरसाया गोबां बिबायदि थाङो आरो। जोङो जिखौ से मान्थाव जोङो अफलाइनाव जोङो खरस खालामो बेखौ जानो हागौ जोङो बोसोरसेयाव जोङो अनलाइनाव जोङो खरस खालामो बेबायदि आरो जेनेबा नैरोजा बा रोजायावनो जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो बोसोरसेनि थाखाय जोङो बिदि अनलाइन कर्सफोरखौ बायनानै लानो हायो आरो जोङो जुदि अफलाइनखौ जुदि जोङो कचिंफोरखौ नायोब्ला जोङो खमैबो जोङो बा लाख बा नै थाम लाख बेबायदि थांनायखौ जोङो नुनो बिदि मोजां जुदि जों मोनसे औ मोजां भिदिअ' थाङोब्ला आरो नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथां?
औ नोंथाङाथ' गोबां बेसेन गोनां गोनां आयदाखौनो बुंना होबाय माने नंमारगौ बे बाथ्राया दि जोङो जुदि जोङो अफलाइन जि जोङो कचिंफोर लानो थाङोब्ला जेरै नोंथाङा जि बुंबाय जे डाबल ए आनजाद जाय इन्जिनियारिंनि थाखाय आरो निट आनजाद जाय डक्टरनि थाखाय दाथ गासिबो सुबुङानो बेबायदि अफलाइनाव, जेरै बा लाख गाहाम रांखौ जों खरस खालामनानै बेफोरखौ लाहैनाया ओ जाथावना नङा औ जाथावना नङा दा बेबायदियाव जोंनिया अनलाइना गोबां खामानि होयो आरो। दा बिसोरो जों निया बोसोरसेनि एबा दाइन दाननि बिसोरो ओ थाखोखौ बिसोरो गोबां खम बेसेनावनो फोरोंना होयो बेफोरबायदि थाखोखौ जेरै बिसोर सोरो ओ खायफाया ब्रै रोजा रां खायफाया नैजि रोजा रां बेबायदियावनो बिसोरो माने मोनसे बोसोरनि जे दाबल इ एबा निट आनजादनि बिसोरो ओ थाखोखौ बिसोरो फोजोबना होयो आरो दा बेबायदियाव सासे गेजेर थाखोआरि फरायसानि थाखाय जोबोद सुबिदा गोनां जाहैयो।
नंगौ नंगौ।
बेबायदि इन्जिनियार एबा डक क्टरनि आनजादखौ ओ उथ्रिसार जानो थाखाय फरायनाया दा बेफोरो दा जोङो अनलाइन अनलाइन फरायनायखौ नायनो थाङोब्ला बेफोरबायदि आनजादफोर खौ लानानैनो बांसिनै दावगाबोगासिनो आरो दा जोंनि अनलाइन फरायनायफोरा। दा नोंथाङा बुंनाय जे डाबल इ आर रो निट आनजादनि थाखायनो बांसिनै उथिबोगासिनो। दा बिनि अनगायैबो दा जोंनि गेजेराव बेफोरो अनलाइन ओ क्लासफोरा माने अनलाइन थाखोफोरा जोंनिया जेरै दा गोदान ओ जेरै दा जोंनि इउ पि एस सि आनजाद ए पि एस सि आनजाद बेफोरनि थाखायबो माने फैबोगासिनो ओंखारबोगासिनो दा बिथांमोना मोनदों होन दे बिथांमोनहा बुजिना मोनबाय जि सासे फरायसाया जुदि कचिं लानोब्ला बियो बा लाख द' लाख रां गारनानै बेयाव फायनानै कचिं लाफैनो हाया। बेनि थाखाय बेखौ बिसोर बुजिनानै बिसोर माने गासैबो रोखोमनि थाखोखौनो बिसोर सोस'नो नाजाजोब्बाय‌ दा बिसोरनि खामानियाबो थिगानो। दा बिसोर मोजां खामानिखौनो मावदो जे खासे फरायसाखौ बिसोर नोजोर होनानै खासे फरायसानि फरायनायखौ नोजोर होनानै जे खासे फरायसाया मोनसे आनजादखौ जि उथ्रिसार जानो लुबैदों ना थाय बि हायामोन बेखौ नोजोर बोनानै बिसोर जोबोर मोजां खामानिखौनो मावदों। दा बेबायदियैनो जोंनि औ अनलाइन फरायनाया दावगाबोगासिनो आरो गोजौआव फैगासिनो। गोबां सुबुङानो अनलाइन क्लास लायो दानिया जेरै दा जे डाबल इ ए पि एस सि इउ पि एस सि खौ गारनानैबो गासिबो थाखोनि क्लासखौनो जों दा अनलाइनाव मोननो थाङो। दा जोङो दाइन गु था‌ खोनि जि थाखोनि, जि थाखोनिखौबो जों मोन नो, जों दा उन्दै थाखोनिखौबो मोनो। गोदो गोदाय मोनामोन नाथाय दा बावैसो मो नग्रा जालांबाय दा बावै सो बारा गोबौनि खोथा नङा बियो। दा मोनग्रा जालांगासिनो आरो दा जोंनि भारतनिखौ बुंगासिनो गुबुन जायगायाव माबायदि थाय बेखौ मिथिला गुबुन जायगायावथ' दङ खोमा गोबाङानो बेबायदि नाथाय दा जोंनि भारत हादराव जौगाबोगासिनो दा बेबायदि बिथिङाव जोंनि बर' सुबुंफोराबो गोबां सुबिदा मोनबोगासिनो आरो जोंनि बर'फ्राबो बेबायदि अनलाइनाव हाबो लोगोसे गोबां थाखोफोराव ओ थाखो लायो लोगोसे गियान लायो बेनि उनाव आनजादाव लिरो आरो बेबायदिनो मोजां मोजां ओ फरायसालिमा एबा फरायसालिफोराव फरायनो मोनो आरो दा बेनि गेजेराव जों जुदि मोनसे जेंनाखौ नोजोर होयो बा बेवहाय जामबुंआरि फरायनायाव जोङो मोनसे गोबां गिदिर जेंनाखौबो नुनो मोनो जे जोंनावदि मोनसे बुंनाय दङ मोनसे खावरिया मोननै बिखुं दङ बेबायदिनो जोंनिया बे औ अनलाइन थाखोआवबो जोंनिया मोननै बिखुं दङ जाहैबाय आरो दा जोंना मोजां आरो गाज्रि दा जों मोजांखौ जों गोबां सावरायबाय दा जोंना गाज्रिखौ एसे बुंना होनोसै दा गाज्रिआव थाङो ब्ला जोंनिया दाथ' दा मबाइल एबा जामबुं होन्नानै बुङोब्ला जोंना समाजारि बिजोंजों सोलिजोबनाय जोंनि जामबुंआ समाजारि जिबिजोंजोंनो आबुं जाफबजोबनाय नङा होमबा नोंथां दा बेवहाय जोंनिया जोङो बे बायदि जानबुङाव जुदि जोङो फरायनो लायो बा जोंनि गोसोफोरा माने एसे जोंनिया फरायनायनिफ्राय जानगार जालांनो हम मो आरो दा जोंहा औ गोबां फराय सायानो गोसो होना फरायगोन नाथाय खायसे खायसेया बेबायदि ओ फरायनायनिफ्राय माने एसे जानगाराव थांलां थांनाय थांनाय बाय बिदि जाहैयो माने फरायनो फरायो नाथाय बिनि गोसोआ माने बबिथिंबा बोलांनाय बायदि बिदि जायो आरो एसे मा होनो बेखौ औ औ बेयो गोसोखौ एसेबां मोजाङै जथा बनो हाया जायो जुदि जोङो फरायसालियाव जुदि हाबनानै फरायनायमोनब्ला जोंनिया मोनसेल' नोङो फरायथारनांगोन बेबायदि मोनसे खोथा थायोमोन नाथाय जोङो बेवहाय अनलाइनाव जुदि थाङोब्ला जोङो न' सिङाव हारसिं जायो नङा होमबा नोंथां बेवहाय जोंनि आखायावनो गासिबो ओ कन्ट्रला थाजोबो माने जोंनि आखायावनो थाजोबो जि खालामनो गोसो आङो थाखोखौ ला नोबा लानो लायाबा लाया बे आंनि गोसो जाहैयो दा बेबायदियाव जोंनिया गोबां गाज्रिबो जोंनियाव माने खोथाफोर फैदेरो आरो बेबायदि ओ अनलाइनाव
नंगौ नोंथां औ थारैनो नंगौ बेबायदिनो जोंनियाव गोबां बिदि गाज्रिबो आरो मोजांबो बे मोननैबो जोङो सोनारनानै दङ आरो बे अनलाइन जिथु जानबुंआरि जिथु क्लास लानाय बेफोरनि सायाव नोंगौ थारैनो नंगौ नों
दा जोंनिया नोंथां जोंना फरायसालिनिखौबो सानोबा जोंना गाज्रिबो मोजांबो सानजायो दा जोंनिया फैसाखौ रांखौ जोंनो बुरजा नांगौमोन। दा बेयो जोंनि मोनसे गाज्रि जायाखै होनबा नोंथां? औ दा बेयो जोंना मोननै बिखुं थायो होननाया नंमारगौ नोंथां। दा अनलाइनावबो मोननै बिखुं दङ आरो जोंना अफलाइनावबो मोननै बिखुं दङ औ नोंथां औ थारैनो।
नोंगौ थारैनो नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ दा नोंथां जोङो दसे उनाव बेनि बागै सावराय जाफिनगोन नामा नोंथां? जों समा जाबाय दोनथ' जासिगोन नामा?
औ जागोन दे नोंथां औ दे। औ औ गोजोनथों नोंथां औ दे ओं।